औ खोनादोंना?
औ खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों खोनादों
अ माने नोंथांजों आङो ओ जोंहाथ' दा बयबो मबाइलखौ बाहायसो नङा होमबा उन्दै गे दिर गासिबो बाहायसै औ माने औ बे मबाइलखौ बाहायनाया जोंनि थाखाय माबायदि मोजां नंगौ ना नङा माने बेनि सायाव सावरायनो कल खालामबाय आङो
औ औ दे मोजां-मोजां मोनसे मोजां आयदाखौनो लाना फायदों दे नोंथाङा
औ दे दा नोंथाङा जोंथ' दा बयखौबो माने ओ बिमा बिफानिफ्राय बुंनोसै आङो। ओ बिमा बिफानि उन्दै-उन्दै ग गथ'निफाय लानानै आरो माने। उम जोंहा। बिमा-बिफाया दा उन्दै गोरलै माने। जेब्ला जों रायज्लायनोबो रोङा। बे समनिफ्रायनो जोङो मबेल। खौ देखायनानै दोनो। बिनि सायाव नोंथाङा। माबायदि माबाफोर मा सानो माने?
औ दाथ' ओ।
बिदि देखायना दोननाया मोजां नंगौ ना नङा माने?
औ दा आंनि फायब्रा बे उन्दैद्रायाव। बेबायदि देखाना दोननाया मोजां न नङा होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला जोङो उन्दै समावनो जोङो मबेलखौ देखायना दिन्थिना दोनबाय थायोब्ला बा हमना ला बे। गथ'नि गोबां प्रब्लेमबो जाहैनो हागौ बेखौ आङो नुहुरो। जेरैबायदि हमाना बिनि मे गननि। ओ जेंना जाहैनांगौ इयुनाव आरो बिनि खर'नि जेंना जाहैनांगौ बेबायदिया जागोन जा-जानो हागौ होननानै आं सानोमोन, बेनिखायनो आं सानो बेबायदि उन्दै-उन्दै गथ'। फ्रायनो जोङो जुदि मबाइलखौ दिन्थिबाय थाया बेखौ आङो सानो।
बे खौ जोङो गुबुन बेलेग गोबां जोंनिफ्रायथ' मबाइलनि अनगााबो गोबां थायो नङा होमबा बेफोराव जोङो बिसोरखौ एट्राेक्ट खालामनानै दोननो हायो आरो। जेरै जोङो गोबां गेलेग्रा दानि दिनावथ' गोबां गेलेग्रा बुस्थु ओंखारबाय नङा होमबा?
औ औ।
बेफोर-बैफोर गेलेग्रा बुस्थुफोरखौ दोननानै ओ बैफोर गेलेग्रा बुस्थुखौ होनानै जोङो दोननो हायो आरो नाथाय दानि बिमा-बिफा। बिफाफोरा। बेफोर गेलेग्रानि अनगायै मबेलखौसो ओ बिदिनो दा गोबां ओ माबा उन्दै-उन्दै गथ'फोरनिबो मा होनगोन बिदि राइमस ना मा होनो मोन? थाय बिदिखौ बावलाय लांबाय औ बेफोरबायदि। औ बेफोरखौ। सोलोंनो हायो बाद उन्दैद्रायाव बेफोरखौबो होनो नाङा आरो।
औ नंगौ औ जेब्ला एसे गोरों जायो। अब्ला दिन्थिनो हायो।
बुजायनायनि इस से रायज्लायनो हानाय गोहोआ फैयो बेफोर समाव होनो हायो आरो बांद्राय उन्दुदैयाव देखायनो नाङा नाथाय जोङो दा गामिनि गामियानोजा टाउननिखौ आं बारा मिथिया नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव मबाइलखौनो दोननायखौ जों नुनो मोनसै आरो। बिनि थाखायनो ऐसे औ सावरायबाय दा ओ दानि गथ'मा गैया ओनदै औनदै गथ' माखायानो क्लास ओइत नाऐन टेन बा सिक्स फोरनिफ्रायनो जानो हागौ बिदि समनि फ्रायनो दानिफ्रायनो गोबां गेम गेलेनाय नुनो मोनो म बेलाव बेफोर गेम गेलेनायनि सायावबो नोंथाङा एसे फोरमायग्रो दोना मा
अ गेम गेलनिसयाव ना?
माने मबेलाव गेम गेलेनायनि सायाव आरो। बिसोर
औ नोंथां औ दा जोङो गेम खौ गेलेबाय थायोब्ला ओ बै जोंनि गथ'फोरा बा जायफोर गथ'फोरा गेमखौ गेलेबाय थायो अब्ला बिसोरनि माइन्डआव बे गेमनि फारसे ल' हाबनानै थाबाय थायो आरो बिथांमोना माने फरायनाय फारसे गोसोआ जहा जाहैयो बेबायदि
औ बिदिनो माने बिसोरो मबेलाव गेम गेलेस्लायस्लाय बिसोरनाव गोबां आयदा थायो नङा होमबा जेरै ओ बेलासि समाव जे टिउसन ओ टिउसन गैयिफोरा फिल्डफोराव फुटबल खेला गेलेहैनो हायो आरो सोरबा जुदि दामनाय देनायाव गोसोबा बिसोरो ओ जेनेबा दानि दिनावथ' बयाबो बांद्राय बिदि गैद्रायै जाला माने गिटारफोर औ गि गिटारफोर बाय-बाय-बायनानै बा बेफोरखौ सोलोंनो हायो बिदिनो गोबां थायो आरो बेफोरखौ गेलेनो हायो गोदोनि दिनावथ' जोंनि समाव जोङो जों आं ओरैबायदि मोनो माने जोङो फोथारफोराव दुब्लिफोराव गेलेनाया जोंनो लास्ट जेनेरेसन जानो हागौ बायदि मोनो आरो। दानि दिनावथ' बयबो औ। मबाइलावसो गेम गेलेनानै थासै नङा होमबा? बिसोरो मबाइलाव मबाइलनि अनगाबो गोबां खामानि मावनो हायो बे बेफोरखौनो माने दानि गथ' माखाया ओरैबायदि बे दालाय गेमाव फैसा मोनो होननानै बेफोरबायदि खोनायोना
औ नंगौ दे।
औ फैसाखौ ल-लब देखायहयो आरो बैसोर जायफोर एप्स बानायदों बिसोर लब देख खायो माने ओ बिसोरो गेलेनानै जाहाथे बिसोरनि इयुना गाज्रि जाथों बेफोर खौ माबा टारगेट लानानै जानांगौ बिसोर जेरै एपसआव फैसा एसे एसे हरनाय खालामो आरो बे गेम गेलेनानै नाथाय जों गोबाव स सम गेलेब्लाबो बे रांखौ मोननो हाया आरो नाथाय बिसोर उन्दै गथ' सानस'नो हायि फोरा जाहाथे बिसोरनि आखाइयाव रां दा गैथ'वा हिसाबै बिसोरो ओरैबायदि मोनदां माने जोङो बे रांखौ मोनोब्ला माने गावसिोरनि जुदि नांगौ मुवाफोराव एसे हेफाजाब होगोन नामा बेफोरबायदि सा सानो आरो नाथाय बिसोरो बेफोरखौ दोन्थ'नानै बे रां खामायानिखौ सानथ'वलासिनो माने दाथ' फरायनाय समसोना बिसिना बे फरायनायाव गोसो होगोनो औ बे फरायनायाव गोसो होग्रोनानै इयुनाव गाव साक्सेस जाबानोथ' जोंनियाव मेनला रां फैगोन नङा होनोमबा? दा बे एसे एनै रांखौ मानो जों नोजोर होबाय थानो बेफोरबायदि जायो आरो थ' आं बिसोर उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बेनो बुंनो सानदों माने बे एसे एनै रां खामायनो साननायखौ दोन्थ'नानै फरायनायाव एसे माने मबाइल दसे सम एसे गोजानाव दोनथ'नानैब्लाबो फरायनायाव एसे गोसो होयोब्ला बेफोर रांफोरा जोंनि उन उन खार खाबोखायो आरो जों मानो रांनि उन उन खारनो माने जो ओ रांखौसो जोंनि उन उन खारफा होनांगौ आरो। जों रांनि उन उन खारफा नाङा दा।
औ जेब्ला जोङो उन्दै समाव जों मो मोजां फरायनालायो अब्ला जोङो साख्रि एबा मायाव मोनसे बि जे समावनो हायोब्ला अ अब्ला राङासो जोंखौ हो बोगोन नङा होमबा। औ बि
आरो मबाइलाबो औ माने माने मबाइला फारफ्रोम बिथिंखै गाज्रि बेबो नङा आरो मबाइलाव जोङो गोबां मोजां गियानबो मोननो हायो जुदि जोंहा मोजां गियाननि जाया माने मोजां मोजां। माबाफोरखौ फल' खालामनानै लायोबा जोङो मोजां गियानबो मोननो हायो ओ जायफोरा गाज्रिखौ गाज्रिखौ फल' खालामदों बिसोरो गाज्रिजों थाङो मोजां होननानै बुङोब्ला जोङो मबाइलनिफ्राय जेरै ओ मा होनो मबाइलाव आजि खालिथ गोबां माबा ओ टिउसन मा होनगोन बिदिखौ
औ।
जेरै ओ बिदिनो माबानि इगजामफोरनि औ औ औ औ औ बेफोर मोननो हासै नङा होमबा बेफोरनि ओमफ्राय जोङो गोबां औ। औ औ देलाय नोंथाङा एसे बुंलाय। बेफोरनि एसे मोजांनि सोमोन्दै दै आरो मा मा मबाइलाव मोजां मोननो हायो।
औ मबाइलनिफ्राय जोङो गोबांखोनो सोलोंनो हायो जिहेथु जोङो जोंनि आ उन्दै उन्दै मानसिफोरा बा फरायसाफोरा जोङो गासैखौबो सोलोंनो सोलों नङा होनबा। बा हमना ला जोङो मायबा मोनसे जे नुनानै जों सोलोङो। गास सैखोबो जोङो नुनानैसो सोलोङो सोरबा गेदेरनिफ्राय बा सोरबा गो सुबुंनि फ्राय थिग बिदिनो जोङो मबाइलफोराव माखासे आजिखालि ओ गोबां फोरोंथाइ होग्रा इउटुब चेनेल ओंखारबाय गोदान गोदान जुगनि फोरोंगिरि बिथांमोना माखास से ओ इन्टारभिउफोरनि थाखायबो भिडिअ होयो बे भिदिअफोरखौ नायनानै जोङो सोलोंनानै सोलोंनो हायो बेबायदिनो आरो कचिं बायदिबो माखासे ओ माखासे कचिं सेन्टारफ्रावबो बे माखासे आनजाद लानाय जायो जेरै मकस टेस होनना दा बेफोरखौ जोङो आनजाद होनानै माखासे प्रेक्टिस खालामनो हायो जिहेथु जोङो ओ खायस से खायसे फरायसाफोरा गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनानै बा कचिं लाहैनो हाया बा इन्टारभिउनि थाखाय क्लास खालामहैनो हाया थि बेफोरबायद न'आवनो थानानै जों मबाइलजोंनो सोलोंनो हायो बेखिनिा जोंनि थाखाय मोजां मोनसे ओ आयदा बा जोङो प्रफिट मोननो हायो आरो बेखौ बेखिनियाव आरो बिदिनो गोबां दंबावो जेरै जोङो मोजां होनना बुङोब्ला आरो जोंनि दा जोङो गावनि फट फट'खौ बा ससियेल मिडियायाव हेगारना दोनो बा ससियेल मिडियायाव होनानै दोनो बेफोर जोंनि मेम'रिखौ मोनसे लाखिनायनि मोनसे आयदा बेफोर ससियेल मिेडियाआव जिहेतु जोंनि उन्दै समनि फट फट'खौ जोङो लाखिया दोननो हायो बे मोनसे मोजां मोनस से आयदा आरो आंनि मिथिनायाव दै
आरोेबाव माबाफोर
आरो बिदिनो जोंयो दा आगोलथ' जोङो गोजान गोजान जायगानि मानसिखौ बा आलासिफोरखौ बा न'नि आलासिया बहाबा थायोब्ला बा दिल्ली मुम्बाइफ्राव थाहैयोब्ला जो जोङो खबर लानो थाखाय जों लाइजामजोंसो लाइजामजोंसो खबर लानाय जायो नङा होमबा दा बेफोरखौ जोङो बे लाइजामा जिहेथु ओ थाबबो मोनहैया सानथाम बा सानब्रै बा सप्तासेबो लानोबो हागौ बेबायदि समखौ जोङो ओ गुसुङै जोङो मोन बा खबर लानो हानाय केफा थिबायायदियै जोङो मबाइलजोंनो मोननो हायो बा हमना ला दानो थुैब्ला जों दानो खबर लाहरनो हायो बेबायदि खबर लानो हानायनि मोनसे ओ मोजां मोनसे आयदा बेबो माने मबाइलनिफ्राय आरो
मबाइल खौ बाहायनो रोंबा आं गोबां मोजां मोजांबो आरो गाज्रिबो दं आरो ना।
औ औ आरो
दा बि
दाथ जोङो फैसा दिहुननो होनब्लाबो फैसानि औ औ दे जागोन दे
औ दोनथ' जासिगोन नामा औ माब्लाबा सम मोनबाय एसे मोजाङै सावरायफिनसै नङा होमबा! औ दे